औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ।
ओ जोङो बे मैहुर खालामनायनि सायावनो एसे सावलायनोसै नोंथां।
औ जागोन थ आरो नोंथां।
ओम जोंहाथ' माने जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे जिब जुनारफोर बा दाावमा दाउसाफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जाबोनाय। हुदा एबा जों हारिमु दङ बेफोरखौनो जोङो एसे जोङो माबायदि मैहुर खालामोन बा जों मा मा बेफोर मैहुर खालामनायाव आइजेंफोरखौ बाहायनाय बाहायो लोगोसे जोङो मा मा जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जाफैयो बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
बेयावनो ओ एसे फोरमायग्रोनोसै औ। औ जागोन नोंथां। जोङो मैहुर खालामनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माने बेफोरबायदि मैहुर खालामनानै जानाय ओम जा जाबोनाय हुदाया जोंनि गेजेराव ओ दङ बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ। थिग बेबायदिनो जोङो ओ गोबां माने बोथोर एबा सम नायनानै जोङो ओ आलादा आलादा जिब जुनार एबा दावउमा दाउसाफोरखौ जोंङो मैहुर खालामनो थाङो। ओ थिग बि बायदिनो जोङो मेसें बोथोराव ओ जोङो बेफोरबायदि नेेवलाय ओ सेसा ओ बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनो थांनायखौ नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो मै आरो जोंङो अमाफोरखौ मैहुर खालामनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो माखासे आइजें आयलाफोरखौ जोङो थिग खालामग्रोनानै लायो। ओ जेरै जोङो बेखौ ओ होनो थाङोब्ला जोङो मा नांगौ जे नांगौ जेखौ जोङो गावसोरनो बिसोरो बानायनानै लायो। ओमफाय लोगोसे लावथि बा ओ थखनफोर ओ लोगोसे लोगोआव बोरला थिर ओ बैफोरबायदि आगजुफोर खौनो बिसोर लानानै मैहुराव ओंखारलाङो। ओंखारनानै बिसोरो ओ गिबियावनो बै ओ जेराव मै अमा दङ बै जायगायाव बिसोरो ओ जायगाखौ संनानै बे ओ फारसेथिं गालाय फारसेथिंजाय बिसोरो बै जेखौ सानानै दोनो। सानानै ओमफ्राय मानसि सासे बा सानै बेयाव नेनानै थाखायो। ओमफ्राय बै ओ बिनि ओ उल्था साइदजों बै मा होनो बाखि मानसिफोरा ओ हाग्रा गेजेर गेजेर हाबनानै होसो दावराव खालामनानै बा जोङो होस्रावबो हाग्राफोरखौ बुज्रावबोनानै जों होनानै होबोयो। होना लाबोनानै जों जेब्ला ओ फैयै फैयै ओ बेबायदिनो ओ मै एबा ओ एयाव अमाफोरा दङब्ला खारनानै बे जेयाव नांफैयो। नांफैनाय जेब्ला जेयाव नाङो अब्लानिया बैयाव ओ नेनानै थानाय सुबुंफोरा बेखौ लावथि जों बा जों ओ जंफोरजों बेखौ सुथारो एबा बुनानै बुथारो आरो। बेबायदिनो बुथारनानै बिसोरो मैहुर खालामनानै लानानै फैयो। लाना फैनानै बिसोरो जाय जायफोरा ओ बे मैहुराव थांदोंमोन बिसोरो गासैबो ज'यैनो समान समान रानलायनानै जायो आरो ओ बेबायदिनो आरो जेरै मै से ओ सेसा ओ बनहाफा, जाहामालाय बा नेवलाय बेफोरबायदि खौ मैहुर खालामनो थाङोब्ला जोङो जे एबा बेफोरबायदि जेनि गोनांथि जाया। जोङो बेजों बेयाव बेखौ मैहुर खालामनो थाखाय जोङो बोरला थिरजों लोगोसे ओ बायदि रोखोम ओ जेरै थखनफोर बा लावथिफोरजों बेफोरबायदिखौ लाफानानै थांनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो बिसोरनि थाग्रा खुलिखौ संनानै जों बै बिनि थाग्रा जायगायावनो जों बेखौ गावथारो एबा जोङो बा बोरला थिरजों गावथारो एबा जोङो बे लावथिफोरजों बुनानै बेखौ बुथारो आरो। बुथारनानै जोङो उम लानानै फैयो मानोना जुदि मालाबाफोर जुदि ओ बुथारनो बिनि थाग्रा खुलियाव बुथारनो हायालासिनो ओ खारग'योब्ला नाथाय बेखौ जोङो मोनहाफिननाया गोरलै नङा आरो माने बियो खारबाथाय खारो माने जोबोद गोजानाव खारखायो। होमब्ला जों बेजों खारजाबफानो बा बेखौ मोनहा खारनानै ओ होसोनानै मोनहानाया बेखौ गोरलै नङा थिग बेबायदि। ओमफ्राय जोङो नेवलायफोरखौबो जोङो माखासे समाव बे हाग्राफ्राव होयोब्ला जों नुयो नाथाय बेबो ओ जोङो नुनाय समावनो जोङो बेखौ बुथारनानै लाखिनो हायाब्ला बेयावबो गुदुङाव हाबहैयो अब्लानिया जोंना जोङो जुदि जावथावना गुदुंब्ला जोङो बैखौ जावनानै जों बिदिनो न'सिम बुथारनानै लानानै फैयो नाथाय जावै जावथावै गुदुंफ्राव हाबोब्लाथ' जों बेखौ मोनहाला आरो बेबायदिनो जोङो बैफोर नेवलाय बा सेसा जहा मालायफोरखौ जों बेबायदि मैहुर खाना लानानै फैयो लाबोनानै राननानै जायो थिग बेबायदिनो आरो बबेबा बबेबा समाव दाउफोरखौबो बिसोरो नायगिरनो थाङो बाथु लानानै बा बिसोरो बोरला थिरजोंबो बे दाउफोरखौ गावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरो गोदोनि मानसिफ्रा माने जोबोद बेफोर गावनाय एबा फोनांनायाव बिसोर माने जोबोद आखा फाखाखा आरो जेब्लानो गावनो मोनो गावबानो बिसोरनिनाव माने नांखायो नांनानै
उम
बेबायदिनो मैहुर खालामनानै लाबोनो हायो बेफोरबायदि हाग्रानि बेदरफोरखौ जोंनि गेजेराव माने फोथायो आरो मोनसे जेनेबा बोसोराव खनसे जायोब्ला जों बेफोरबायदि हाग्रानि दाउफोरखौ बा बेदरफोरखौ दाउनि बेदरफोर बा जुनारनि बेदरफोर खौ जों जायोब्ला जोंनि देहाया माने मा जायोनो राफोद जायो बेमार आजार निफ्रायबो जोङो एसे रैखा मोनो बा जों गोख्रों राफोद जायो होननानै फोथायो बेबायदि फोथायनायनि गेजेरजोंनो माने बोसोराव खनसे बा खननैखौ मैहुर खालामनो थाखाय थाङो आरो मैहुर खालामना लाबोनानै बेफोर बेदरफोरखौ जाफैयो ओमफाय औ ओमफाय नोंथां नि नोजोराव बा नोंथांनि नोंथांमोननिथिं बेबायदि मैहुर खालामनानै ओ जानायफोर हुदाफोरा दङना गैया बा नुनो मोनो ना मोना नोंथां
अ नोंथां उम दा मैहुर खालामनाय ओ बे आयदायावहाय आङो माने मैहुर खालामनाय होनब्लाथ' जोङो जिब-जुनार जिब-जुनारफोरखौ मैहुर खालामनाय लोगोसे बे नाहा मैहा बेबायदि ना हमहैनाय मानाय बेफोर हाबनानै थाजोब्बाय नालाय दा नोंथाङा जिहेथु बै मैहुर खालामनायावहाय ओ मै सानाय मैखौहाय होनाय बेफोरनि बागै जोबोद मोजाङैनो फोरमायलां दों लोगोसे बेयावहाय मै होयोब्ला जोंनो मा मा मुवा बेसादफोर नांगौ जेरै लावथि जं बेफोरबायदिनि उम बाथ्रा जेनि बाथ्रा मख'लांबाय ओ दा बे खौ आं नोंथां फोरमायनायनिफ्राय मिथिनो मोनदों जिहेथु जोंनिथिंजाय बेबायादि ओ मै होनाय बेखौहाय आङो उन्दै समनि फ्राय नुबोनो मोननाय जायाखिसै बा बेबायदि आंहा बेबायदि गियान गैया माने जोंनियावहाय बेबायदि मै मोननाय जाया नालाय ओ ओंखायनो ओम बेवहाय होनायाव मा मा मुवा बेसादफोर नांगौ आरो माबोरै होयो बेनि सायाव आंहा बारा गियान गैया आरो जेहे तु अब्लाबो ओ जोंहा जिब जुनार होननाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन जिब जुनार थायो नालाय। ओ जेहेथु नैबे ओ जोंना सेसा सेसा नेवलाय बेफोरबायदि खौहाय माने ओ मैहुर खालामनाय समावहाय जोङो नेवलायफोरा थ' ओ एसे फिसा आरो खारनायाव जोबोद गोख्रै खारनो हायो। बेखौहाय जोङो होसोनानै मोननांगौआ माने गोरलै नङा। दा बे हिसाबै ओ जोङो ओ आं मेगनजों नुनाय बायदिब्ला माने बेफोरखौहाय नेवलायफोरखौहाय ओ बोरला नोंथाङा मख'नाय बायदिनो बोरला थिरफोरजों बा बाथुलफोरजों ओ बेबायदिनो नेवलायखौ होनानै गावनाय जायोमोन। लोगोसेनो ओ बेवहाय जोङो ओ सैमाबो लानानै थांखानाय जायोमोन आरो जुदि सैमाखौ लांफा लांफाखायोब्ला सैमाया बेखौहाय माने गुदुङाव हाब्बाबो मोनामसुनायनि गेजेरजों ओ बियो खिन्थानानै होयोमोन जे उम उम माबाया नेवलाया अबेयाव दङ बेखौहाय बेबायदिनो जों गुदुङाव हाबोबाबो गुदुंखौ जावनानै नेवलायखौ मोननो हायोमोन। आरो लोगोसेनो हाग्रा सिङाव एब्रेनानै थादोंबाबो सैमानि होसोनायावहाय नेवलाया गिनानै खारनानै मालाबा जोंनि खाथिथिं फैनायावहाय बेखौ गावनानै मोन्नायनि राहाखौ मोनोमोन आरो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो सेसायाबो बिदिनो नोंथाङा मख'नाय बादिनो जोंथ' माने ओ जेब्ला बाथुलनि बाहायथि गैयामोन अब्ला जों उम बोरलानि थिरफोरजोंनो जों गावनानै बेखौहाय ओ सेसाफोरखौहाय हमदोंमोन आरो लोगोसेनो जेब्ला सेसाया गावनि खुलियाव थायो अब्ला बेखौ ओ सानावथ' माने ओ गाव थानाय जायगायाव ओ बुनो मोनोबासो मोनबाय लाव थिफोरजों जोङो आरो नङाबाथ' माने खारोबाथ' होसोनानै मोननांगौआ गोरलै नङा। ओ बे खौहाय सासे सानैजों होसोनानै मोना एसे बुरजायैनो होसोयोबा मोननो हागौ आरो। फारसेथिं बे सेसाखौनो आरो हरनि समावहाय जेब्ला माने जोङो बे सेसाया गावनि खुलियाव जुदि उन्दुनानै थायोब्ला बा सेसाया गांसो जानो फोथाराव दुब्लिफ्राव ओंखारबोयोब्ला थर्स लानानै सेसानि मोखाङाव सेरनानै आन्दायहोनानै ओ सेसाखौ अ लावथि बा थांगोनफोरजों बुनानै बा
अ।
ओ गावनानै बेबायदिनो हमनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों।
औ।
आरो बेबायदिनो ओ एन्जर एन्जरखौबो जोंनियावहाय बेबायदिनो हमनाय गोबां दं आरो। उम मानो होनबा माने उम जेब्लानाखि माइया मोनफ्रुयो माइआ मोनफ्रुयो बेबायदि समावहाय एन्जरफोरा गोबां दुब्लिफोरावहाय माने गुदुं खुरनानै थायो बेबायदि समाव जोंनिया औवा जों बानायनाय गिबियावहाय जोङो औवाजों बानायगोरनाय जोङो खैसार होननानै बुङोमोन बेखौहाय।
औ
ओ जिहेथु सों बेखौ खायफा खायफा फान होननानै बुङो अब्लाबो जों बेखौ खैसारसो होनोमोन बर'आवहाय जोंनि ओनसोलाव।
औ
औवाजोंनो बानायजानाय आइजें बेवहाय खालि औवा आरो फाथो दुरुं बे मोननैखौल' बाहायोमोन जोङो। ओमफ्राय बेजोंनो माने ओ एनजर हाबलांबा ‌ गाख्लायनाय लोगो लोगो बेखौहाय ओ बुजाबनानै गोदोनायाव फोनांब्ला बा मोदोमाव फोनांनानै सेेरथेनानै दोनोमोन आरो। बोरलाबो बानायनाय जायो बेयावहाय ओ जों बेबायदिजों साबोदों आरो लोगोसेनो ओ गुनानि
औ
एसे थार गिदिद थायो। बेखौहाय फाननानैबो जों खैसार खालामनानै गोबां माने बेबायदि एन्जरखौहाय ओ सिखार खालामनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ बेबायदि खैसारनि गेजेरजों एन्जरफोरखौ हमनानै ओ खायफा खायफा फाननायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो उम।
औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
औ जागोन नोंथां जोंना समाबो जोबबाय।
औ नोंथां दे।